औ नोंथां बुं दे
अ मा खालामदों नोंथां दायो?
आङो दा नै मोनाबिलिनि जानाय आदारखौ जाखांना दसे ओरैनो जिरना दं नोंथां
अ खबर खबरफ्रालाय माबोरै नोंथांना दायो?
खबराबो मोजाङैनो दं दा सानदि नोंथां।
अ अ मा ओंख्रिथो जा अ होनलायदो नोंथां
हा हो मा होनदोंमोन नोंथां?
अ नोंथांखौ जेनेबा मा ओंख्रि जाखो होन्नानैसो सोंनाय जादोंमोन आङो
अ ओंख्रिया नोंथां दहाय सानसुनि समाय ओमफ्राय दानि आलु भाजि एवनायसोममोन नोंथां।
अ गोथावआनो
बाय नामा ओंखाम
औ नोंथां आंबो जाखांबाय नै ओंख्रिया जोंना दालिजों मैथ था बाथोनसोमोन नोंथां
अ नंगौ नामा नोंथां मोजाङानो नोंसिनाबो नोंथांनानिहाय खबरफोरा बोरै?
खबरा नोंथां आंनाबो बिदिनो मोजाङानो ओ नों थांमोनहालाय माइनि आबादखौ मावखांबाय नामा नोंथां दायो?
माइनि आबादखौथ' मावखांनाया मावखांबायमोन नोंथां दा अखा हायैनि जाहोनावसो दुब्लि बखरिया रानथाब जोबनानै दं माइया माने
औ औ जोंनाबो बिदिनो माने अखा हायैनि थाखायनो माने माइखौनो गायनो मोनाखै आरो नोंथां अखा हाबासो गायनाय जाफि सिगोन
औ नंगौ नामा नोंथां
थ' दायो जेनेब्ला आंजों मोनसे आयदानि एबा टपिकनि सायाव रायज्लायनो सम दङना नोंथां?
अ रायज्लायजागोन नोंथां।
औ माने जोंहा आयदाया जाहैबाय जोंहा मबाइल फन एबा जानबुंनि बागैसो नोंथांजों एसे नोंथांना जेनेबा सम द ङोबा बेफोरनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां।
अ बिबदिब्ला नोंथाङानो एसे बुंनानै होग्रो दे मबाइल फन एबा जानबुंफोरनि बागै।
थाखाय गाज्रि जाबाय आरो ना माने नोंथां जानबुं
औ औ
बुंखौ जोंनि गोबां उन्दै उन्दै गथ'फ्रानो क्लास सिक्स सेभेनाव फरायनायाव गथ'फोरा ओ मा होनो
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
दा जान थाख नायाथ' जेबो गाज्रि खोथा नङा बाहायनाया
औ औ
बबेयाव बा मा होनो बेफ थांनो थाखाय दानि जुगावथ' फन
औ नंगौ नोंथां औ
दा उन्दै उन्दै गथ'फ्रासो लाना गेम गेलेनाय सोरजोंबा रायज्लायनाय इन्सटाग्राम सालायनाय फेसबुक सालायनाय
औ नंगौ
ओम सालियाव फरायनानै मोजाङै साख्रि लानायानानै बिमा
औ औ
औ
जोंनि गामि खाथिनि गोबां समङाबो बिदिनो नुनो गथ' लामा मबे ना मेथाय दामनाय
औ औ नंगौ।
हा जोंनि जामबुं बाहायाबो मोजां मोजाङाथ' जोंहा फरायसाफोर गोबां फरायसाफोर दं नालाय बिए एम ए फरायनाय डिग्रि फरायनाय टुवेल्भ फरायनाय बिनि थाखाय जोबोद गोनां। मानो होनब्ला अबेबा मोनसे कुइसन बिसोरो जानबुंनि गेजेरजोंनो इउटुबाव एबा गुगोलाव सार्च खालामनानै नायनानै मोजाङै मोजां बुजिनो हायो बार माने बे ओरै थोरै बे ओरै थोरै बे सानखान्थिया ओरैबायदि जायो बेफोरबायदिखौ बुजिनो हायो आरो माने मानो होनोबा
औ औ‌
अख फोर
म
औ औ।
माखा
औ औ नंगौ नोंथां।
बाख्रि बाख्रि जो गोबां न'खरनि सुबुंफ्रानो फरायसालियाव फनानै साख्रि लानो हाया। न'खरावथिै रां रु मबल दानि जुगावथ' आ म्रा नालाय बुजाय बुजाय मेट्सफोरखौ सानखान्थिफोरखौ बेफोरखौ नायनानै आरो न आनजादखौ हो खालाम जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
बिसनि थाखाय जोबोद आ
औ औ।
हेल' नोंथां।
औ खोनादों नोंथां खोनादों ना? हेल' नोंथां! हेल'
हेल'
खोनादों ना नोंथां आंनि माथोखौ?
हेल' नोंथां
अ एबार खोनाबाय नामा नोंथांआआंनि माथोखौ? हेल' नोंथां
उन्दै उन्दै गथ'फ्रासो जानला मानलायाव बाहायनानै जोंनि समाजाव खालामदों आरो।
औ औ नंगौ नोंथां औ।
नोंथां।
औ खोनायाखै नामा नोंथांआआंनि माथोखौ? हेल' हेल' नथां
खोनायासै नोंथांनिखौ।
अ एबार खोनाबाय नामा नोंथां? हेल'
हेल' नोंथां
एबार खोनाबाय नामा नोंथां आंनि माथोखौ? हेल' नोंथां हेल' हेल'
हेलौ नोंथां नोंथांनिखौलानि खोनानो मोनासै नोंथांनिया आंखाल जादों नामा?
औ नेटआ एसे प्रब्लेम होगासिनोलै नोंथां। एबार खोनाबाय नामा नोंथां?
माने आं बुंदों बे
खोनादों नोंथां एबार?
नोंथां माने आं बुंदों बै जाय पास जाखांनायनि उनाव साख्रि
औ औ
रां रुफानि खरसायाव एसे प्रब्लेमाव गोलैयो बेओंखायनो मोजां फोर
औ औ
भासा जाखांनाय एबा पास खालामनानै साख्रि बाख्रि लानायखौ आं नुनो मोनदों आरो नोंथां
औ औ नंगौ नथां औ
दायो हेल' खोनादों ना? हेल' नोंथाङा
खोनादोंना खोनायाखै आंनि माथोखौ नोंथाङा?
अ दासो खोनादों।
अह माने आं बुंदों दे नोंथाङाबोथ' मबाइल फननि बागै औ जेनेब्ला नोंथाङाबोथ' मबाइल फननि बागै जोबोद मोजां मोजां बाथ्राफोर आंनिसिम फोरमायबाय बिब्दिब्ला आंबो नोंथांनिसिम फंनैसो बुंनानै होनोसै नामा नोंथां?
औ औ जेनेबा जोंहाथ' मबाइल फन होनोब्लाथ' जों गासैबो मिथिखायो एबा मबाइल फना जोंनि थाखाय माने मोजांबो जेनेब्ला जों मोजाङै बाहायनो रोङोब्ला जोंनि थाखाय जोबोद मोजां होननानै बुंजायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां बुं
होनोब्ला आरो जों बेफोरखौ माने बाहायनो रोङाब्ला बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो जों जेनेब्ला गाज्रि लामायाव जों जुदि लाङोब्ला माने बे गाज्रिजोंनो थाङो आरो नोंथां। औ दायो जेनेबा जोंहा मबाइल मबाइल फनफोरजोंबो जेनेबा जोंहा गोबां ससियेल मिडिया फोराव जेनेब्ला जोङो रांफोर आरजिनायखौ नुनो मोनदों गोबां मानसिफोरानो माने बेफोरनि गेजेरजोंनो जेनेब्ला अ एबार खोनादों ना नोंथां? हेल' नोंथां अ नेटआ एसे प्रब्लेम होगासिनोलै नोंथां एबार खोनाबाय नामा नोंथां? हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां